हेल'
औ
ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
आदसा दायो फ्रि दङ?
औ दङ
ओ बिदिब्ला जों मोनसे टपिक लानानै रायलायनो होननानै आं नोंथांनियाव कल खालामदोंमोन आरो
औ
बेरायनायखौ लानानै बिदिनो थुलमुलयैनो औ सावरायजागोन ना? अके बिदिनो जेनेबा ओ बेरायनायखौ लानानै नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां बेरायनाय जायखौनोखि जोंनि बर'आवहाय दावबायनाय होननानैबो बुंनाय जायो बेनो जाहैबाय जेनेबा जोङो जोंनि जोनोम जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय जायगा नायदिंहैनायहैनाय बा माबा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांनायावहाय बिनि सोमोन्दै एसे नायहैनाय बेखौनो बुजायो अब्ला बेखौहाय जोङो गिदिर फिसा बो हमनानै ला हायो जेरैहाय खाथि जायगायावनो थांनानै जायगा नायहैनाय बेवहाय सम बारहोहैनाय गोजोन लाहैनाय बेखौ जोङो फिसा दावबायनाय बा बेरायनाय होननानै बुं हायो बिनिफ्राय आरो जेनेबा गावनि जोनोम जिल्ला बा रायजोनिफ्राय गुबुन जिल्ला बा हादरफोराव थांनानै बैनि नुथायखौ नायहैनाय बेफोरखौ जोङो गिदिर दावबायनाय होननानैबो बुंनो हायो ओ बिनिफ्राय आरो नैबे दावबायनाया माब्लाबा दसे समनि थाखायबो जानो हागौ जेरैहाय ओ बेलासे समनि थाखाय बा सानसेनि थाखाय बेबायदिनो बियो आरोबाव जाबावनो हायो साननै सानथामनि थांखि लानानै ओ दावबायनाय दा दावबायनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला बेनो आरो बेनि फ्राय जोंहा दाउ दावबायनायनि सि सिगां माखासे लानो गोनां खामानिफोर दङ जेरैहाय जोङो दावबायनो थांगोन जायगानि सोमोन्दै सिगांग्रो मिथिग्रोनाय बेनिफ्राय बै दावबायनो थांनायाव माबा फोर गोनां थि मुवा बेसाद नांगौ नामा बेनि सोमोन्दै ओ सानगोन ग्रोनानै बेखौ लाहार फाहार खालामनानै लाग्रोनाय बेनिफ्राय बै जायगानि थासारिनि सोमोन्दै सिगां सुलु लाग्रोनाय मोजां नंगौना नङा बेखौ जोङो नायग्रोनानैसो दावबायहैनाया जोंनि थाखाय गोनां आरो
औ नोथां ओमफ्राय नों नोंथाङा बे जेनेबा नों जेराव थायो नोंनि ओनसोलनिफाय ओ अबबा मोनसे बेरायनो थाङोब्ला नों थांमोननिबा बेबायदि सुजुग सुबिदाफोर दङ नामा? एक्सट्रा जिखुनु माने रांफोर खावरिनि एक्से सहाय होनाय बा बिदिनो खम बिबांनि बेसेनफोर खालामना होनाय बेबादि
औ नोंथां जोंनि ओनसोलनि खाथि खालानि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' आङो दिनैसिम बेबायदि सुजुग सुबिदा होनायखौहाय ओ आङो मोनथिफेराखै।
औ औ।
बो गाव गाव ओ जेनेबा गाव गोसो बायदि थांनानै औ औ गावनि सायाव सोनारो। बेबायदि नोंथाङा मिथिगौ नामा? एबा नोंसिनिथिंजाय
जोंनि थिंजाय औ दंनायालाय दङ मोनसे जेनेबा गुबुन हादोरफ्राव दावबायहैयोब्ला ओ मोनसे गुबुन रायजोफ्राव दावबायहैयोब्ला बिदिनो सुजुग सुबिदा सुबिदायालाय दङ नाथायब्ला बे सुजग सुबिदाखौ खौ लानो थाखाय ओ बेक्तिफ्रा ओ माबा जानांगोन आरो हाबा जानाय जानांगोन आरो।
औ।
ओ जेरै जुदि हाबा जानाय जायोब्ला बिदिनो टुइन्टि नैजि जौखोन्दो माबा नैजि जौखोन्दो लायनो नैजि पारसेन्ट बिदिनो टुइन्टि पारसेन्टसो डिसकाउन्ट होयो आरो जि पारसेन्ट बेबायदि
अ जोबोर मोजां।
उम। आरो गोबां बिदिनो सुब सुबिदाफोर दं जेरै बासफोराव थाङोबाबो नोंथाङा बिदिनो रायलायनानै मा जायगायाव थांगोन बे जायगासिम कन्टेक्ट खालामनानै बा सावरायनानै एसे एनैखौ खम बिबांनि खालामना लानो हायो बेसेनफोरखौ।
अ।
इनो आरो।
अ। खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय। ओ बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आंनि मोनथिनायावबो ओरैबायदि दङ ओ जोंहा ओ। गामिफोराव माखासे आफाद फोथायो। दा ओं जेनेबा गामिनिनो लाइमोन आफाद बा ओ। गुबै आफाद बेफोरबायदि गामि समाजावहाय बेबायदि मोनसे थख' थख' आफाद एबा गौथुमफोर थायो। दा बेबायदिनो बबेबा समावहाय ओ गावजों गाव दैदेनगिरिफोरजों आरो मा खासे सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनानै सम सोलाब लायो अब्ला बबावबा थांनायनि थाखाय थांखि लायो आरो अब्ला ओ बे समावहाय गाव गाव बेक्तिगत थाङा लाफासिनो नैबे आफाद फोरा‌ आफादनिनो दोनथुमनाय जा ओ‌ जा दोनथुमनाय रां बेफोरजोंहाय दावबायहैनाय जायो अब्ला नैबेबो मोनसे राहा होननानै
औ औ आतसा बे जोबोर मोजां राहा लामा।
औ मानो होननानै बुङोब्ला बयहाबोथ' एखे समाव एखे रोखोमनि गोनांथिया थाजोबा जेरैहाय थाखा फैसायानो जा ओ माखासे गाननाय जोमनायानो जा अब्ला जोङो बेबायदि गौथुम एबा आफादनि थ्रयैहाय थांनो हायोबोला बै जायहानिखि रांखावरि गैया बि बो ओ बे लोगोफोरजों लोगोसे गोजोननायखौ लानो हागोन आरो बै जायगानि सोमोन्दै मोन थियैनो हायो आरो।
औ। नोंनि बुंनायाव खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो आं नोंथांनाव मोननो मोनसे बिदिनो सोंलुसो सोंनो सानबाय।
औ सोंजागोन नोंथां।
नोंथाङा दासिम माबायदि जायगायाव बेरायहैखो आरो माबायदि मोनबोखो इसे बेफोरखौ एसे फोरमायना होयोबा मोजां मोनगौमोन आरो।
औ थारैनो नोंथां आङो फोरमायनो हागोन। बुंनो थाङोब्ला आङो दिनैसिम इसेबां जायगा दावबायाखै। ओ आखाइ बिजौआवनो साननो हानाय आंनि दावबायनाया। दा बे आखाइ बिजौआवनो साननो हानाय। दावबायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै बैयाव थांनानै आङो मा बायदि मोनबो दों बैनि हाल सालफोरा माबायदि आं बेखौहाय एसे फोरमायनानै होनोसै। दा आङो ओरैबायदि जायगायाव थांदोंमोन जायनोखि हाजो सेर बैहाय दङमोन ओ मोनसे दैमा बे दैमानि दैया जोबोर गुसु खोल खोल गोजों। बेखौ दाङोब्लानो जोंनि गरम मोननाय ओ देहायाहाय एसे गोजोनग्लाय मोनलाय लायो आरो।
औ औ
फ्राय बिनि नुथाया जोबोर समायनामोन। बिनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जायगा बे फोर जोबोर समायनोन ओ दा बे नुथाय समायनाजों लोगोसे बै दैमा ओ गुसुनि निजोम थान्दा गोजोन लायहोनाय ओ थासारिजों लोगोसे बेवहायो माखासे ओ ओ जेनेबा कमिटि बो दंफायो आरो बेवहायो कमिटिफोरा बैयाव दावबायहै ग्रा मानसिफोरनि थाखाय माखासे सुजुग सुबिदा राहाफोर होनाय बो दङ जेरैहाय बेवहायो गुबुन रायजोनिफ्राय बा गोजाननिफ्राय सुबुंफोर अब्ला बेवहायो हराव थानो थाख खाय थानायनि माखासे न' फोरबो लुनानै दोनदों। ओ बेखौहाय बिसोरो ओ फारा हि हिसाबैहाय होयो आरो। बेनिफ्राय जानाय लोंनायनिबो माख माखासे राहाफोर दङ जेरैहाय बेयावो ओ गोबां दखानफोर दङ आरो गलाफोर बेयावबो ओंखामनिफ्राय लानानै ना बेदरनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै ओ फिथाइ सामथाय मोनो ओ जानाय लोंनाय स्नेक्स फोर मोनो बिदिनो गोबां रोखोमनि जाग्राफोरखौहाय मोननाय जायो आरो जुदि दावबायग्राफोरा गाव- ओ संनानै खुरनानै लांखायाब्लाबो हजोंहायनो जोङो गोसो बायदि मोनजाहैयो आरो बेनिफ्राय नोंथां बेवहायो मोनसे जोबोर मोजां ओ मोनदांथिखौ आं मोनबोदों जे बै जायगायाव अ बै पेकेट फोर जायनिखि सेवलाङा बे जिनिस खौ हाय जानला मोनला गारनो मोना बेखौ गारनो थाखाय दास्बिन दंखायो ओ बे दा बेखौहाय बिसोर कमिटिनि मानसिफोरा सम लायै सम गावसोरो बोस लायनानै गुबन जायगायावहाय गारहैनानै सावो आरो साब फा खालामनानै दोनो बिनि थाखाय लायो ओ मोनसे ग्रुपाव
औ औ बाजि रां लायो आरो सासे मानसिनि आव आस्सा थारैनो खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनि माबायदि मोनबोखो मोनदांथिखौ खोनासं खोनानानै
औ नों थां
आतसा ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोनथिं माबा बिदिनो आ माहोनगोन इखो दावबायनायनि बा माबा मोनसे ओ लावखार ओंखाम जाहैनायनि बिदि बेबस्था दं नामा नोंथांमोनथिं दैमा सेर निजोरा बोहोयो जेराव बेबायदि ।
औ नोंथां बेबायदिबो दङ । जेरावनिखि जोङो गोसो जायोब्लानो सम मिलायोब्लानो लोगोफोर एबा न'खरनि मानसिफोरखौ लानानै बैयावहाय लावखार ओंखाम जाहैनो हायो लावखार ओंखाम जाहैयाब्लाबो नवावनो माबा माबि संनानै बा ओ फिथाय सामथाय लांनानै थांनानै बैयावबो ओ जिरायनानै जाहैनो हानाय बायदि जोंनिथिं बेबायदि बि सुजुग सुबिदाया दङ
आतसा खोनानानै जोबोर मोजां मोजां मोनबाय नोंथां नोंसिनिथिंबो बेबायदि मोनसे मोजां आबहावा समायना नुथायखौ खोनानो मोननानै
औ नोंथांनिसिमबो ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि
औ नोंथां आंबो बेखौनो सानदों दिनैनि रायजलायनायखौ जों बर बेवहायनो दोनथ'नोसै नामा आरो फैबाय थागौ समफ्राव जों आरोबाव बे मोजां मोजां बेबायदिनो रायलायबावगोन
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां दे
औ दे होमबा नोंथां दे